नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ नोंथाङा ओरैनो दं ना
औ दङ ओरैनो
औ दा नोंथांजों औ दा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन
औ औ हागोन ना हागोन दे नोंथां औ आयदाखौ खोन्थाना होदो नोंथां
औ आं दा कारेन्टनि सोमोन्दै सावरायजागोन ना
औ सावराय जागोन नोंथां
औ नोंथाङा दा बे कारेन्ट एबा मोब्लिब बाहायनायनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायग्रोना होयोब्ला गाहाम जागौमोन
औ औ जागोन दे नोंथां आं गिबियाव फोरमायग्रोनोसै ओमफ्राय नोंथाङा आं फोरमायखांबाथाय फोरमायबानो जाबाय आरो बिदिनो जोङो माने मोब्लिबखौ जोङो गोदोनि दिनाव फ्रायानो माने गैयामोन मोब्लिबा माने बिदिनो गोबां खोमसिफ्राव थानो गोनां जायोमोन बिदिनो बायदि मथर ओ जोङो फेन होन बायदि एसि फ्रिज टि भि जोङो माने बिदिनो जोङो खामानियाव होनाय बुस्थुफोरखौ जोङो माने बाहायनो हायामोन। गोदोनि दिनाव माने खोब दंमोन बिदिनो सलारफोर दंमोन। बिदिनो जोङो सलारजों जोङो बायदिसिना ब्लेक एन्ड हाइट टिभि बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनदों बिदिनो सिडि बायदिफोरखौ ओ बेटारिजों नायनाय नुनो मोनदों। दानि दिनाव माने बेफोरखौनो माने नायला आरो ना बेफोर माने जोङो बेफोरखौ नायनोनो माने गोसोआनो जाया आरो जाबोबाय माने जोंनि गोसोआबो आपडेट जाबोबाय। लोगोसे जुगाबो आपदेड जाबोबाय आरो। दा बेफोर गासिबो माने खारें फैनायनि जाउनाव जादों आरो दा जोङो कारेन्टखौ गिबियै बिदिनो अबेबा दैमानिफ्राय लाबोदों आरो कारेन्टखौ बिदिनो जोङो कारेन्ट अबेबाफोर दैमा गिदिरफ्राव मान बान्दो थेनानै माने बेयाव माने टारबाइन बायदि बाहायनानै आरो फांखा बायदि जेनेरेटर बहायनानै दैनि गोख्रैथि स्पिडजों माने फेना गिदिंनानै जेननो बिज कारेन्टखौ बानायदों आरो दा जों बिनि थाखाय जोङो माने जोंनि मोनफ्रोमबो घरे घरे बिदिनो न'खर न'खर जोङो माने गोबां कारेन्टनि सुबिदाखौ मोजां मोनबाय बिदिनो लासैनो दा जों कारेन्टखौ मोननाय लोगो लोगो जों गोबां खामानियाव बाहायनो हादों। जेरै ओ मटरफोर बिदिनो फ्रिज टिभि आरो बिदिनो फांखाफोर एसिफोर बिदिनो जों गोबां खामानियाव बाहायनो हाबाय कारेन्ट फैनाय लोगो लोगो जों गोबां ओ जुगानो सोलायबाय माने जोंनिया जों आरामाबो साबसिन जाबाय गोदो गोबां खस्थ' थायोमोन जोङो गरमबाबबो जोङो फांकास एबा जोंनाव बेफोर गैयामोन जोंनाव इसि बायदिफोरखौ जोङो आखाइ सालायनाय जोङो गोबां सिबनांगौ जायोमोन खस्थ' जायोमोन हरावबो हरसेे गाहाम बिदिनो गरमनानै थानो गोनां जायोमोन दा फांखा फैनायनिफ्रायाय माने इदिनो जोङो एसि बा फेनाव जोङो थानानै गोबां आराम मोनदों। बिदिनो गरमफोरखौ जोङो बिदिनो फाथा मोनै खालामनो हादों आरो। दा जोङो बेफोराव जेराय जेराय माने जोङो सान्दुंआव ओंखारनो हाया जाबाय आरो नोंथां बेबो मोनसे बिदिनो जोङो एसि बायदिफ्राव हाबनानै थाबाय थायोब्ला जोंनिया मोदोमफ्रा माने एसे गुरै जालांङो। गरमाव सान्दुंखौ सैयज हाया गरमा बाराद्राय जायो। दा जोङो आरामा बारा जाबाय आरो नोथां बेनि थाखायनो जोङो मानसिफ्रा एसे अलसिया जाबाय कारेन्ट फैनायनिफ्राय। बिदिनो जोङो कारेन्जों गोबां खामानियाव बाहायबाय दा जोङो दैखरनिफ्राय जोङो बाल्थिं एबा जोङो दै खावनोबो जोङो मथरखौसो बाहायो जों माने बांसिन एक्सारसाइसफ्राबो गैला बिदिनो दैफोर खावनाय फ्रावबो जोङो माने बाहायला बिदिनो जोङो मथरसो बाहायसै दै खौनो खावनाय नुनो मोनला माने गोबां खम जाबाय बांसिनानो माने म थर बायजोबबाय दानियाव माने गोसो बायदि बिदिनो गोबां बिबांनि दैफोर जोङो बरननो हायो मथरजों बरननानै जोङो दुगैनाय लोबनाय बायदि जानाय लोंनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय बायदिफ्राव जोङो गोबां बाहायसै। बिदिनो आबाद फोथारफ्रावबो जोङो मथरनि म बिदिनो जोङो गोबां इदिनो आबादफोर मावनो हादों दैखौ हरनानै जोङो बिदिनो जोंहा मटर फैनायनिफ्राय जोंना माने गोबां इदिनो दैनि सुबिदाया गोबां ओम आरामसिन जादों जोंहा खस्थ'आ खम जादों। आरो जोङो बिदिनो कारेन्टफोरखौ जोङो बिदिनो मोजां मोजां इदिनो खामानिफ्राव बाहायनो हादों जेरै जोंनाव गोदोनि दिनावथ' बाथिफोर दंमोन लाइटफोर गैयामोन लाइट बेफोर थाबाबो सलारनि लाइटमोन आरोना सलारनि लाइटआ इसेबां सोरां होनो हाया। एसे सोरांङा खम जायोमोन आरोना गोदोनि दिनाव। दायो माने साफ्रोमनिबो न'खराव माने बाल्ब दङ बाल्ब आरो एलइडि बाल्ब बायदि बायदि बाल्बफोर बाहायो। बिदिनो हरावबो माने स्रां इदिनो मोजां जायो आरो। गोदोनि दिनावथ' बांसिन लामा सामा खोमसि नुयोमोन। दा माने लामाफोरजों थांबाबो बिदिनो स्रां नुबाय आरो बिदिनो गो बां बिदिनो साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोगासिनो दं खारेन फैनायनिफ्राय। दा बिदिनो मोब्लिबफोरखौ जोङो लाइटफोर बाहायनायाव बिदिनो गोबां मोजां जादों जों हराव नुदों बिदिनो जोङो नङाबा गोबां खस्थ' जायोमोन बिदिनो गथ'फोरा लेखा फरायनाय बादि फ्राव गोबां सुबिदा जाबाय बिदिनो जोङो फेनफोर लानानै एबा बायदि बायदि जोङो फरायनायनि थाखाय जोंहा जोबोद मोजां जादों। दा जोङो थाम्फै अर थाम फैनिबो जोंनाव माने कारेन्टनि माबा दंसै जेरै
औ।
हमना ला जेरै थाम्फै थैग्रा बिदिनो कारेन्ट प्लागाव सोनांगौ सोनानै जानाया थाम्फै थैग्रा बिदिबो गोबां बिदिनो बेसाद कारेन्फोर ओंखारबाय। दा बेसेबांखिनि जोङो मावनो हा हेल'!
औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां दे नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायदों खारेन्टनि बाहायनायनि सोमोन्दै।
औ। दा नोंथाङाथ' फ्राय गोबाङानो फोरमायलांबाय कारेन्ट बाहायनायनि सोमोन्दै।
कारेन्टआथ' मोब्लिबाथ' जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव एबा जोंनि थांनानै थानाय जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआवनो गोबां हेफाजाब होबाय नङा होनब्ला?
औ।
नोंथाङाथ' फोरमायलांबाय गोदोनि सुबुंफ्रा मोब्लिब गैयै समाव माबायदि जिउ खुंबोदोंमोन ओ आमफ्राय आथिखालनि सुबुंफोरा माबायदि जोंगा मागा कारेन्टनि हेफाजाबाव मोब्लिबनि हेफाजाबाव माबोरै आराम जिउ खुंदों। ओ बुंनो थाङोब्ला थ' आथिखालनि सुबुंफोरा साबसिननिफ्राय हामसिन गोनोखोनि हेफाजाबाव गोबां साबसिननिफ्राय हामसिन जिउ खुंनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनबायानो। ओ बेफोरो जाहैबाय बिगियानगिरिफोरनि बायदि बायदि नाजाथाइ आरो बिसोरनि दिहुन्थाइ आरो बिसोरनि हेफाजाबाव। ओ कारेन्टआबो जिहेथु मोब्लिबाबो मोनसे ओ माने जोङो दैनि दाहारनिफ्रायदि मोब्लिब दिहुननो हायो बेखौथ' जों रावबो सानखांङाखैमोन नङा होमबा ओ बिगियानगिरिफोर सानखांनायनि उनावसो दिनै जों मोब्लिब दिहुननो हाबाय। आरो मोब्लिबा जोंनि गुबुन गुबुन बिथिङाव बायदि बायदि रोखोमै हेफाजाब होबाय। ओ ओरैनोथ' मोब्लिब मोब्लिब होननानै बुङोब्ला ओ जोङो मोब्लिबखौ बायदि बायदि बिथिङै आथिखालाव मानिे बाहायनानै सुबुं माहा रिया थांनानै दङ जेरैहाय जोङो नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदि जोङो फांखा एबा फेन बाहायो। ओ बेनिफ्राय जोङो एसि रेफ्रिजिरेटर फ्रिज टि भि नायो बिनि हेफाजाबाव जोङो कम्पिउटार सालायो। लेपटप चार्ज होयो मबाइल चार्जिं होयो। जों बायदि बायदि हेफाजाब मोनो आरो मोब्लिबनिफ्राय ओ बेबायदिनो जोङो ओम आथिखालाव जोंनि ओ मोब्लिब बाहायथाया ओरैबादि बांबोबाय जेरैहाय जोङो दिवालि दिवालिनि समफोरावहाय जोङो दिवालि लाइट सावो कारेन्टनि मोब्लिबनि हेफाजाबावनो बेनि अनगायैबो जोङो फरायनाय लिरनाय जों बायदि बायदि बिथिङाव मोब्लिबनिफ्राय ओ मोब्लिबनि सोरांजों जोङो ओ स्टाडि खालामनो हायो आथिखालाव। गोदोनि दिनावथ' सुबुंफोरा मा ओ केेरासिननि हेफाजाबाव ओ मम बिदिनो बाथि सावबाय माब्लाबा ममबाथि बाहायबाय बेफोरथ' जोंनो ओ आबुं सोरांखौ होनो हायामोन ना आथिखालाव ना थाय ओ मोब्लिबनि हेफाजाबाव जोङो गोबां बिबांनि सोराङाव ओ बिदिनो स्टाादि खालामनो हानाय जाबाय लेखा फरा सोलोंनो हानाय जाबाय बेफोरनि अनगायैबो जोङो उम बिदिनो गोबां बिथिङाव गोबां हेफाजाब मोननो हाबाय आरो। नाथाय ओ गाज्रि बिथिङावबो कारेन्टा गाज्रि बिथिङावबो माखासे हेंथाफोर होयो जेरैहाय ओ माने गाज्रि बिथिं दङ कारेन्टाबो। जेरैहाय जोङो कारेन्टखौ आखाइ गिसि एबा ओरैनो दाङोब्ला कारेन्टआ जोंखौ बोयो सर्ट खालामो। बेनि बेनि गेजेरजों सुबुङा थैनोबो हागौ सुबुंजों लोगोसे बायदि जिब जुनारफोराबो कारेन्टजों सर्ट जायोब्ला थैनो गोनां जायो आरो। बेनिखायनो जोङो कारेन्ट एबा मोब्लिब बाहायनायनिफ्राय जोबोद सांग्रां जानांगोन जेरैहाय आथिखालावथ' मानसि आरो जिब जुनारनि गेजेराव जों गोबां दावहा जानायखौ नुनो मोनदों। जेरैहाय गा ओ गामि ओनसोल ओनसोल ओ सुबुं थाग्रा थावनिफोराव जोङो दिनै मैदेर फैनायखौ नुनो मोनदों। दा बे मैदेरफोरखौ सुबुंफोरा होबथानो थाखाय कारेन्ट सर्ट होना दोन्नानै जोङो ओ गोबां रोखोमनि गोबां मैदेरफोर थैनायखौबो जों आथि फोराव नुनो मोन्दों आरो।
बेनि अनगायैबो खायसे ओ बिदिनो न'खरफोरावहाय मोब्लिब बाहायनायनिफ्राय जों ओरैबायदि सांग्रां जानांगोन जिहेथु ओ जोंनि मोब्लिबखौ जोङो ओ जानला मानला बाहायलाबायनायनि जाउनाव बा थारफोरखौ जों बिदिनो जानला मानला माने जोथोन लायैफोराव ओ खायसे खायसे गथ' गथ'सा सुबुं फोरनि जिउ खहा जानायखौबो जों गोदोनिफ्रायनो खोनानो मोना नङा मोनबोदों। जेरैहाय गुथ'फोराथ' मिथिया नङा होमबा बिदिनो जोंनि खायसे सुबुंफोरा ओ मोब्लिबनि थारफोरखौ जानला मोनला हाफ्राव दोनलाबायनानै बेफोरजों बा एबा दैफोराव दोनलाबायनानै बेफोरजों गोबां सर्ट जानानै गोबां सुबुंफोर ओ थैनायखौबो जों आथिखालाव गोबां खोनानो मोनदों। बे बिथिङै नायोब्ला कारेन्टनि थाखाय कारेन्टनिफ्राय जों जोबोद सांग्रां जानांगोन आरो। माने गा मोब्लिबा ओरैबायदि गोख्रों मोनसे गोख्रैथिजों खारो बेनि था खायनो जोङो मोब्लिबनिफ्राय सांग्रां जानांगोन। ओरैनो मोब्लिब दैदेनगिरि होननानै बुङोब्ला दा जोङो ओरै सोर एबा लहा ओ गुनाफोरखौ गुनाफोरजों नलिबा दैदेनो जेरैहाय दै दैजोंथ' जोबोद गोख्रै थियै मोब्लिबा ददेैेनो। बेनि अनगायै माखासे प्लास्टिकनि मुवा बेसादफोर बेफोरखौसो बोआ ओ जोङो कारेन्टखौ बानायनोब्ला गाज्रि जानायफोरखौ बानायनोब्ला जोङो प्लास्टिक बेफोरबायदिखौ दांनानै बेफोरबायदिखौ ओ ग्लाबस प्लास्टिकनि ग्लाबस बायदि गाननानै जोङो कारेन्टखौ बानायनो हायो आरो। दा बिदिनो मोब्लिबनि सोमोनदै नोंथांजों गोबां बाथ्रा सावरायबाय नङा होमबाोंथाङाबो गोबां मोजां मोजां खोथ था फोरमाय लांबाय
औ नोंथां दा हबा जोंना समाबो औ दे दा जोंना समाबो औ जागोन दे नोंथां दे
औ औ दे